हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ आं कल खालामनायनि खार'ना जाहैबाय माने जोंङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो
दे होनबा जोंङो अनला बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि जि आइ थाइखौ मोननो हानाय ओंख्रि बे अनलाखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बानायनाय जायो। आरो मा माजों बेखौहाय जायो। बेनि सोमोन्दै माने आं मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां
औ - औ जागोन नोंथां जागोन अब्ला आं जोंनि थिंजायाहाय माबायदि जायो बा बोरै बोरै माजों माजों जायो आं आं खोन्थालांनोसै होमबा नोंथां
औ
अनला ओंख्रि होनोब्ला जोंना गोदो आबै आबौनिफ्रायनो आबै आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो माने बिसोरनो फोरोंलांखानाय बा बिसोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओंख्रि नंङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
होनोब्ला माने मेनलि आं बुंनो थांग्रोगोन जे माने गोदोनि समाव माने जिहेथु जोंना बेफोरबायदि बाजारनि मैगं थाइगं दालिफोर बारा गैयामोन नंङा होमबा गोदो सारनि समावहाय माने बेफोरबायाददि दालिफोरफोरा बेफोरबायदि बाजारया ओंख्रिफोर बारा गैयामोन बाजाराव ओंखारनानै बेफोर बे समफ्राव माने जोंना दा फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिनो माखासे मैगंफ्रा एसे खममोन नंङा होमबा गोदो हाग्रानि मैगं बांसिनमोन
औ
जेथु अनला ओंख्रि गैयाबा गोदोनि समावहाय बारा फैसा थाखानि बिथांबां माने एभेलेबल नंङामोन जेथु अनलान ओंख्रि आरो बहुद खम बाजेटावनो जायो थारमाने फैसाबो नांङा खम माबायावनो जोंना बारिनि मैगंफोरखोनो होफानानै माने ओरैबायदि गोथाव ओंख्रि सोलिबोनानै दा दोनै दिनै जों माने बर'नि मोनसे नाम मोनबाय आरो बर'नि मेन ओंख्रि होननानैहाय माने दा नामबो मोनबाय जेथिया जिहेथु बेखौ बोरै बानायो बिनो इफोरखौ आं बुंलांनोसै आरो
उम
जिहेथु अनला ओंख्रिखौ जोङो माने जिहेथु जोंनि माइरं जेखौ जोङो ओ ओंखाम सङो माइनिफ्राय मोननाय जिहेथु जों माइखौ सौनानैहाय माइरं मोननाय जिहेथु माइरं दा बेखौनो जोङो माने बेसेबां मेलला जागोन बेखौहाय माने ओ हिसाब नायनानैहाय ओ दैयाव बा बिदिनो सोमनानै दोनगोरनाय जायो आरो
उम
सोमनानै दोननानैहाय माने बेखौ दसेखिनि सोमनानै दोननानै बोखांनानै एसे माने रानहोननानै आरो एसे माने दसे समखिनि बे दैखौ सर' होनानै जिहेथु जोंनि उवाल होनो जोङो जिहेथु जोंना माने न'खर न'खर थाजोबखायोमोन आरो बेफोरो दानि समाव एसे खम जाबाय उवाल गाहेन माने जोंनि फायनो न'खराव माने मानो थाखाय होनोबा बे उवाल गाहेना जोंनि फ्रायैनो गासिबो न'खराव मानो थायोमोन होनोब्ला माने गोदोनि समावथ' माने जोंना माइरं सौनो थाखाय माइखौ माइरं सौनो थाखाय जोंना माने। मिल गैयामोन नङा होमबा? जिहेथु जोंनि आबैमोना सिगां। गावसोर माने रायजो जफुबोनाय समावहाय बा बिदिनि लाइमोन बैसोआव ओ रायजो जानाय समावहाय बिसोरो माने बे उवालजोंनो माइखौ देनानैहाय माइरं बिजोंनो ओ बरनोमोन आरो बिसोरो। दानि जुगावथ' जोंना मिल दानि मेसिनारि जुग जाबाय जोंना दाना एसे मेचिन बांसिन जाबाय जेहेतु' बे बे जोंनि उवालाव देनानैहाय जों गुन्दै खालामनानै लायो आरो। गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ खौ जों माजों जागोन जिहेथु जोंना आं मेनलि अ ओ दाउ बेदरजोंखौ बुंनो थांगोन आरो। दा जिहेथु जों दाउजों जागोन बे दाउखौहाय माने ओ आरामै गोदानानैहाय लाखानानै गोदाखांनानै जोङो दाउखौहाय माने बिदिनो माजों ओ मा मा होयो जों दाउखौहाय माने एवगोरनानैहाय दाउखौ आदा एवनानै बा बे अनलाखौ सोरबाया ओ ओ दै होखांनानै दाउखौ एवखांनानै दै होखांनानै जेब्ला गोदौवो। अब्ला माने एसे एसे लुनानै हायो होयो आरो ओमफ्राय सोरबाया माने खुरैयावनो। बे ओ अनलाखौ माने दैजों मिक्स खालामखानानै मान खेबसेनो लुनानै। बो हो होयो आरो जिहेथु खारै एसे होसिगोन माने बिदिनो आरो अनला ओंख्रैखौ सङोब्ला जे मोनसे बाथ्रा माने। अनला ओंख्रिखौ बेसेबांनो एरो बेसेबांनो मोजां जायो होनो आरो। माने अनला ओंख्रिखौहाय जिहेतु अनला ओंख्रि। खौ माने बारा एराबा गोदोयो माने बे ओंख्रिया एसे। बारा माबा जाया नालाय एसे मा होनो बेखौ बन जायो। अनला ओंख्रिया जिहेथु बेखायनो माने बांसिन एरनांगौ जायो आरो बे ओंख्रिखौहाय। बा बिदिनो जेसेबांनो एरो बेसेबांनो गोथाव जायो होननाय मोनसे माने माबा दं आरो। दानि जुगाव माने नै दा आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बे जोंनिया माने अनला ओंख्रिखौहाय जिहेथु जोङो। अन देयो जिहेथु उवालफ्रा जोंना एसे खम जालांबाय दानि आथिखालावहाय जोङो माने बांसिन। ग्रेडारफोरजों माने अननाय जायो आरो अनलाखौहाय जोङो ग्रेन्दारफोरजों जों बांसिन उनो दा बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जोङो बिदिनो दाउफोरजों जायो आरो गो बां बुस्थुफोर जों माने अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरो जिहेथु जों अनला ओं ओंख्रिखौ जायो गोबां मैगंफोरजोंबो जायो माखासे जेनेबा फिथाइफोरजोंबो जायो। माखासे बिलाइफोरजोंबो जायो जोङो दंफांनि बिलाइफोरजोंबो जायो। जिहेथु माजों मा जों जायो होननानै बुङोब्ला दा जोङो अनला ओंख्रिखौ मइेनलि बारसिखा बिबार।
हुम।
जिहेथु बिबार बिबारजोंबो जायो बिलाइजोंबो जायो फिथाइजोंबो जायो नालाय जोङो आं बिबारनिफ्राय सुरु खालाम खालामनोसै मोनसे जिहेतु जोंना बार सिखा बिबारजोंबो जों जायो। आरो बिनि उनाव थाहैबाय जोङो। मा होनो बेखौ सेवालि बिबार जाय बिबारा हरावनो बारनानै हरावनो सेरनानै थायो। सेवालि बिबार होनो जायखौ माने जों बेजोंबो जायो आरो माखासे जोङो सजना बिलाइफोरजों जाबाय थाइबें बिलाइफोरजों जाबाय आरो जोङो थाइगिर फिथाइफोरजों जाबाय
उम
माखासे नाफोर होनानैबो जों मालाबा जायो ना फिसा फिसाजोंबो जायो ना गिदिरजोंबो जायो अमा बेदरफोरजोंबो जायो दाउ बेदरजोंबो जायो ओ बयलार बेदरजोंबो जायो माने गासैजोंबो जाफ्रामोनो फ्राय माखासे माने गोबां माने बुस्थुफोरजोंनो माने बे अनला ओंख्रियाहाय जोंना मिलायनानै जाजाग्रा ओंख्रि आरो
औ
औ माने बेफोरबायदिजोंनो जोंना माने जानाय जायो आरो अनला ओंख्रिखौ
उम
ओमफ्राय ओरैनो नोंथां मानसियै बोरै बोरै सङो एसे नोंथाङा फोरमायोबा मोजां जागौमोन।
दाथ' अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो होननानै बुंबा फ्रायै नोंथाङा जेखौ बुंबाय जोंनियावबोथ' आदबा बे रोखोमसेयानोखा माइरंखौ दैयाव सोमस्र'नानै एसे बेखौहाय जिहेथु दैखौ सर'होबाय बेनि उनाव उवालाव सौनानै गुन्दै अन गुन्दै खालामबाय अन गुन दा संनायावहाय नोंथाङा मख'लांनाय बायदि मोननै रोखोमै जेरै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानैबो जों बेयाव अनला गुन्दैखौ बा माइरं गुन्दैया बे अन गुन्दै बेखौ फ्रि फ्रि होनानै उरबाय थानानै अनलाखौ बानायनो हायो आरो मोनसे आदबा जाहैबाय दैयावहाय अनला गुन्दैखौ बा अन गुन्दैखौ गलायग्रोखानानै मोन मोनसे जायगायाव लानानै बेनि उनाव जोङो स' बा जबब' लखबनानैबो जों बेखौ उरबाय थानो हायो बेबायदि मोननै आदबै जों संनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जिहेथु नोंथाङा बुंनाय अनला ओंख्रिखौ जेसेबां एरो एसेबांनो गोथावसिन जायो होननाय खोथा नोंगौ बियो माने माखासे बेवहाय ओंथिफोर हाबनानै थागोन जिहेथु अनला ओंख्रियाथ' जोंना लाथा लाथा लाव लाव जायो नालाय जिनिसा ओमफ्राय बेखौ एराबा माने बियो लासै गोदोलाङो आरो ओंखायनो आरो गोदोयोबाथ' फिथर जागोन ना जानायाव एसे माने उसुबिदा जागोन आरो ओंखायनो उरबाय थानाय जायो दा बेबादिनो जोंनिथिंजाय अनलाखौ सङोबा सिगांनि समावहाय उरनायावहाय औवानि जिहेतु माने खादौ बादि जिहेतु जायखौ जुमाय एर ननायाव बाहायो खादौ होनना बुङो औवाजों बानायजानाय बेबादिनो बेनिफ्राय फिसासिन औवाजोंनो बानायनानै अनलाफोरखौ उरनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरोना बेबायदिनो आरो अनलाखौथ' नोंथाङा मा माजों जायो बेखौ मख'लां खाबाय दा जोंनि ओनसोलावबो फ्रायै बेबायदिनो माने बेदरजोंथ' जाखायो दाउजों अमाजों आरो बेबायदिनो माखासे बिबार लाइफां बेफोरजों जायो बासिखा बिबार सेवालि बिबार थाइबें बिलाइ मुला बिबार बा मुला बेदर आलु टमेट' बेफोरजों गासैजोंबो माने अनलाखौ जानाय जायो आरो अनलानि बाहायथिया जों नायोबा बोथोर लानानै बा माखासे हाबाफारि लानानै अनलाया जायगा लानानै थानाय बेखौहाय जों नुनो मोनो जेरै बर'फोरनि हाथासुनि हाबा बेवहाय अनलानि बाहायथिया दंथारो अनलाखौ नांथारगौ जायो जोंनो हाथासुनि हाबायाव नङा होमबा नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां? आरो